हेलौ।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो जिरायगासिनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां दे बुं।
दिब्ला जोंनि सानफ्रोमबोनि गोनां जानाय मुवाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो लाबाय।
औ दे सावराय जागोन दे।
जोंनि सानफ्रोमबोनि गोनां मुवाफोर होनब्ला जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय बायदि रोखोमनि मुवाफोरनि गोनांथि जायो। जाय मुवाफोरा जोंनि जिउ खुंनायाव सानफ्रोमबोनि गोनां आरो हेफाजाब होगोन‌। गिरि बेनि फारसे
औ।
जोङो ओ
उम।
गोसो होनाया मोजां आरो जेरै सानफ्रोमबो न'खराव नांनाय मुवा फोरनि अनगायै जोंनो गोनां जायो रंजा बाजा जा बायदि जायगानि बायदि खौरां आरो थांलाय फैलायनि राहाफोर बिफोरखौ मोनग्रा आरो होग्रा फोरनि बिजोंफोर। जेरै साइकेल मट - मटर, साइकेल, रिक्सा, गारि
ओ।
मोब्लिब, टेलिफन, टिभि, कम्पिउटार आरो खौरां बिलाइ बेफोर गासैबो एंगार हा - हायै सानफ्रामबोनि गोनां मुवा।
औ औ नंगौ।
बेराफारसे बेनि गेजेर जों गासै बुहुमखौनो गावनि न' खथायाव जिरायनानै नुनो खोनानो आरो गोजान जायगानि सुबुंफोरजों सोमोन्दो ला खिलायनो हायो।
उम।
आरो जोंनि सोलोंथाइ लानायाव बेफोर मुवाफोरा एंगारथावै मुवा।
औ।
बेफोर मुवाफोरनि हेफाजाबै सोलोंथाइखौ गोरलैयैनो मोननो हायो।
औ।
जेरैबादि कम्पिउटार आथिखालाव जोंनि थाख खाय मोब्लिब गोहोआ जेरैबायदि गोनांथार। कम्पिउटाराबो बेबादिनो गोनांथार आरो एंगारथावै मुवा जाबोनो हमबाय।
उम नंगौ।
कम्पिउटारा सुबुंफोरखौ बायदि समाव बायदि रोखोमै हेफाजाब होनो हायो। बेनि गेजेरजोंबो मानसिफोरा मावनो हायै गोब्राब खामानिफोरखौ गोरोन गोरोन्थि गैयाजासे आरो गोख्रोङै मावफुंनो हायो।
ओं। उहुम नंगौ थारैनो।
आथिखालनि मुगाया जों कम्पिउटारखौ सोलोंथाइनि थाखाय ओ बा नुनाय खोनानाय आरो मोनथिसारनायनि आइजें हिसाबै जोङो बांसिनानो बाहायनाय जायो आरो
औ नंगौ
बेबादिनो कम्पिउटारावबो गोबां रोखोमनि थायो गोबां बाहागो थायो जेरैबायदि माउस किबर्ड मनिटर आरो सेन्ट्रेल प्रसेसिं इउनिट बा मावफुं जथाइ
औ
दा कम्पिउटारनिफ्राय जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो
उ
बेफोर खामानिफोरा जाबाय जेरै साननाय बिजिरनाय बा थिसननाय दोनथुमनाय सामलायनाय आरो दिहुन हरनाय
औ
मादि कम्पिउटारनिफ्राय जोङो माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनानै लानो हायो आरो आरो बेबादिनो टेलिफननि हेफाजाबजोंबो जोङो न' खथानि सिङावनो जिरायनानै बुहुमाव जानाय गासै खना खनला जाथायफोरखौ खोनानायजों लोगोसे थोंजोङै नुनो मोना नुनो मोनो बा साबसिन बुजिनो हायो
औ औ
टेलिभिसना जाबाय बबेबा जिनिस बा नुथाइनि सानथुनखौ गोजान जायगासिम दैथायहरनो बा फैसालियाव बेरखांहोनाय मोनसे जन्त्र
औ
आरो सावथुनखौ बबेबा दाब दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगासिम दैथायहरनाय खान्थिखौनो जोङो ओ
औ
टेलिफन बा टेलिभिसन बा टिभि होननानै जोङो मिथियो आरो दा गोबां गोजान किल'मिटारनिफ्राय मानसिफोरनि नुथाइ रायज्लायनाय राव फाव फेसन गाननाय जोमनाय हारिमु बायदिफोरखौ जोङो टेलिभिसन बा टिभिनि जेरै जोङो
औ
न'आवनो जिरायनानै नुनो हायो आरो
नंगौ
आरो बेनिफ्राय आथिखालावथ' मबाइल मबाइलनि जुग आथिखालाव बांसिनानो मबाइलफोरखौ ओ लानानै माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो हायो
नंगौ
इदिनो गारिजों थांबाय थानाय समावबो फनजों खोथा रायज्लायजायो बा गोजाननिफ्राय थानाय मानसिफोरखौ बा
औ
खबर लानो बा बेराम आजारफोरखौ सोंहरनो बेबाय दि राहानि थाखाय जोङो मबाइलफोरखौ ओ बाहायो आरो।
औ
बेबायदिनो ओ जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि गोनां जानाय मुवाफोरा जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो आरो दा नोंथाङाबो जोंनि सानफ्रोमबोनि गोनां जानाय मुवा फोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो
औ दा नोंथाङा सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय मुवा फोरनि सोमोन्दै आंखौ बुंनो होनायलाय आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनो जों बेफोर मुवाफोरखौ औ मुवा मुवाफोरखौ दिहुननाया मानसिनिनो मोनसे नाजानाय। मानसिनिनो मोनसे सानदांथि नङा होमबा?
अह अह
ओ औ जोङो बायदि बायदि जों खामानिफोरखौ जों गोरलै गोरा खामानिखौबो जों गोरलैयाव लाबोनो थाखाय ओमफ्राय जोंनो गोबां आइजें दङ मुवाफोर दङ नङा होमबा जे ओं जेरैहाय जोंनिया हासिनि बा खेमसि माबा मोनसे गोरा जिनिसखौ जों हास'नो खेमसि बाहायो। आरो जों गाजोल हाथुरा बा दमखल ओ बेबायदिनो जोङो ओ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मबाइल मबाइलजों जोङो गोबां माने गोजान गोजाननि मानसिफोरजों जोङो कानेक्ट खालामनानै जोङो सावरायलायनो हायो आरो जोङो मोन मोनथियै बा लामा सिनायै ओ बे माबाखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो गुगोलनि गेजेरजों जोङो जों मिन्थिनो हायो गुगोल मेपनि गेजेरजों नङा होमबा
औ औ
औ आरो जों दै खावनो थाखाय जों लिभार बाहायो साखा बाहायो। बेफोर माने गोरलै आरोना जोंनि थाखाय आरो दा जोङो खाथि लामा बा गोजान लामा जोङो एसे गोजान लामा जोङो दावबायनो थाखाय जों साइकेल बाहायो बा गारि मथर बाहायो। बेफोरबो माने सुबुंनि नाजानायनिनो मोनफा मोनफा मुवाफोर आरो ना बेफोर बेफोरबायदि मुवाफोरा माने सुबुंनि ओ खस्थ' खालामनाय दङ आरो जोङो बेफोर खौनो बाहायनानै गोबां माने जौगानाय मोनदों बा आवगायनाय मोनदों नङा होमबा? जेरैहाय जोङो गांसे जिया जि एबा गस्लाया जिबाय अब्ला जोङो बेखौ सुथेनो थाखाय जोङो सिलाय मेसिन जों बाहायो। बे मोनसे गोरलै दाजेम। औ बियाव बे गोरलै दाजिमाव जोङो माने जोंनि गस्ला जि जिनायफोरखौ जोङो दसेयावनो जोङो सिुथाबनो हायो जोङो ओहम बिजिफोरजों जोङो सुथेयोब्ला बि माने एसे गोबाव लायो आरो ना? जों जुदि बे गोरलै औ जि सुथेग्रा गोरलै दाजुजों जों सुथेयोब्ला जोङो थाबैनो जों जा ओ जानाय मोनो। आरो बेबायदिनो जोङो एर'प्लेन दङ। प्लेन एर'प्लेननि गेजेरजों जोङो गोजान ओ जायगायाव माने दसे समावनो जोङो सहैनो हायो गोख्रै सहैनो हायो। नङा होमबा औ। थाबैनो जोङो सहैनो हायो आरो। बेफोरबो माने मोनफा मोनफा जोंनि जिउआव ओ जोबोद माने उम ओ हेफाजाब हो-होगिरि महरै ओ आवगायबोगासिनो दङ बा ओ गोनोखोआरिफोरा दिहुनगासिनो दङ बेफोरखौनो जोङो गोबां ओ सहाय मोनदों आरो जेरैहाय गेस औ गेस। बे गेसाआ जोंनि थाखाय जोबोद सानफ्रोमबो जों जिउ खांनाय नांगौ जायो आरो मोब्लिब बे मोब्लिबाबो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव गोनां जानाय मोनसे मुवा आरो ना बे मुवाया औ दसे गैयाब्लानो जोङो दान खोमसि गियो नङा होमबा?
औ।
औ आरो जोङो गरम बोथोर सफैदों बे ओ मोब्लिबा गैयाब्लानो जोङो दसेनो हालाय हाफाय जानांगौ जायो। बाहेर मानि ओंखारनानै जों थानो गोनां जायो। आरो ओ ओहो बिदिनो आरोना? जेरैहाय ओ जोङो मोनसे ओ मोनसे दैखराव जेनेबा गंसे दैखराव जोङो दै खावनोब्ला जोङो ओ साखानि गोनांथि जाथारो आरो जोङो साखा गोनांथि ओ जुदि साखाखौ जोंदि बाहायाब्ला जोङो गोबां बोलो बाहायनांगौ जायो। बेबायदिनो आरो मानसिनि जिउआव नेे गोनाङानो जोबनो गैया मुवाफोरनि हाथुरा हासिनि बेफोरखौ जोंनो माने नांबाय थागौ आरोना।
औ।
औ।
बिदिब्ला नोंथां?
औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां दे फोजोबजासिगोन दे नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं। दे।
औ दे।
दे औ दे दे।